औ नोंथां खोनादों
खोनादों नोंथां अ नों नोंथांजों आङो मोनसे खोथा रायलायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन
ओ नोंथां नोंथांमोननिथिं नोंथां एबा नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय ओ जेन'बा माखासे जोंहा जोंनि बरफोरनि दोरोङारि जोंनि बरफोरनि हारिमुवरारि फोरबोफोर दङ जेरैहाय बैसागु मागो दमासि आमथिसुवा एबा खाति फोरबो बेफोरबायदि फोरबोफोरखौ माबोरैहाय खुङो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन हागोन नामा
औ आं फोरमायनोलाय हागोन आं गिबियावनो आं फैनो सानो जे बैसागु बैसा ओ बाखि जे। ओ फोरबो मानिनायखौ आं एसेबां जे एसेबां मिथिया आंनि नि नलेसाव ओ बाहाय खम नलेस दङ एबा बैसागुनि फ्राय आं फोरमायनो हागोन आरो ना
औ औ
बैसागु होनोब्ला जोंङो एप्रिल मासाव जोंना बोसोर गोदानखौ जों बोसोर गोदानखौनो जोंङो बैसागु मानिनाय जायो एबा बेयाव गुबुन गुबुन रोखोमनि रुल्स आरि दंङ बुंनो थाङोब्ला। बे बे बैसागु समावनो जोंङो जे दंफां खिलिनाय दंफां ओ बिलाइ गोदान जे खिलिजेननाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो आरो बेनि जोंङो नुनो मोनो जे ओ आलारि बाथि सावो अबावबा
औ
ओ आरो बुंनो सा बुंनो थाङोबा जे बि ओ बि बैसागु दानखौनो जोंङो गोदान बोसोर गोदान बोसोरै ओ हमना लायो आरोना जों बरफोर बरफोरा दा बिनि थाखायनो जि बेखौ बे बैसागुखौ मानिनो थाङोब्ला मानिनो जोंङो दखना एबा बाटारफ्लाइ ड्रेस होनना बुंनाय जायो बेखौ दख खनाखौ आरो जे हौवाफोरा ओ माबा उम गामसा गाननानै एबा रनायनि आरनाइनि गस्ला गाननानै जोंङो मोसाहैनाय न न मोसाहैनाय एबा जोंङो रंजानायखौ नुनो मोनो आरो बे ओ बैसागु दानाव। बे बैसागुआव जेरै जौ लों जौ बानायनाय एबा रंजानायनि नालाय जौ जौ बानायो आरो बिखौ लोंनाय जायो बिदिनो बेदरदों आ बायदि बायदि आं नों। नोंथांनिसिम नोंसोरनि ओनसोलनिफ्राय मिथिनो हागोन नामा मा मायदि जायो।
औ नोंथां ओ गिबियाव जङ दङ जोंहा बैसागो फोरबो एबा रंजालि बैसागो। बेनि उनाव दङ जोंहा ओ आमथिसुवा फोरबो। ओ बेनि उनावहाय जोंहा थामथियाव दङ काति फोरबो आरो। आघोन फोरबो एबा माइनाव फोरबो बेनि उनाव दङ जोंहा ओ मागो फोरबो मागो दमासि गिबियाव आं बुंगोन जोंनिथिंबो। एथबां माने फालिनायखौ नुहुरा नाथाय मोनफा मोननै नेमफोर मानिनायखौ नुहुरो आरो। ओ मानिनाय जायो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो जोंनियाव गिबियाव बैसागु फोरबो जोङो बैसागु फोरबोखौ गिबियाव सैथ्र' दाननि जोबथा खालार जेनेबा लास्ट देयाव जोङो फालिनाय जायो जाय। जेरावहाय जोङो मोसौ बैसागु बुंनाय जायो। बिदिनखालि जोंहा गिबियावनो मोसौफोरखौ ओ माला सुनानै जेनेबा लाव फान्थाव बिबार बायदिफोरनि माला सुनानै गानहोनानै बेफोरखौ थुखैनो लाङो आरो थुखैनाय समाव बेफोरखौ मोसौफोरखौ जोङो मा होनो ओ हालदै बायदि गाब होनानै बेफोरखौ दिग्लिथि बिफांनि दालायजों नङाबा बुज्राव बुज्रावहाय जोङो थालिरनि बै थालिर बिलाइनि माबा थायोना देन्थाफोरबायायदि बिदियावहाय गाब होनानै बिबार बायदि गाब होनाय जायो बिनि उनाव थुखैनानै थुखैस्रां लोबस्रां जोङो मानि गोदान फागा एबा दिरुंजों खानानै दोनहैयो आरो। बे दिनखालिनो जोंहा फुङाव मा मा खालामो न'नि दरखमफोराव खात्रि बिबार खाथ्रि बिबार ओमफाय रायदों मोखोना बिबार बेफोरबायदि होनानै ओ न'नि दरखंआव। खानानै होनाय जायो आरो। बिनि उनाव दङ जोंहा अखानायै ओ अखानायै से खालार बैसागो दान बैसागो दाननि से खालार बैसागो फोरबो मानसि बैसागो होनो जायखौ बे दिनखालि जोंनियाव मा खालामो। गिबियावनो फुङावनो सिखारनानै जायगाफोरखौ फोसाबनानै लायो बिनि उनाव दुगैस्रां लोबस्रां गावबागाव ओ थानसालियाव जेनेबा बाथौआरिफ्रा बाथौ थानसालियाव एबा बाथौआव बिदिनो सोरबा ओ बिदिनो मन्दिर जेनेबा मन्दिरफोराव हायोबो खायफाया खायफाया बिदिनो फुजा होयो ओरैनो जैग'थाय बेबायदि जोंनिया बाथौ धोरोमनियालाय जोंनिया गिबियाव दुगैस्रां लोबस्रां बाथौ जेनेबा बाथौखौ ओ बिलिरनानै दै गोथा गोथार दै आरो हा लानानै बिलिरनानै साफा खालामो बेनि उनावहाय आलारि बाथि सावनानै ओ न'खरनि देरसिनफोरखौ उन्दैफोरा खुलुमो बेनि उनाव गेदेरफोरा उन्दैफोरनो ओ बोर सारस्रियो एबा अननाय होयो जेन'बा खायफाया बे दिनखालि ओ अनथुब होयो देरसिनफोरनो बा उन्दैफोरनो अनथोब होैयो नाथाय जोंनि ओनसोलाव बेबायदि अनथुबखौ बारा एसेबां मानि गोनांसि होननानै साना आरो मानो होनोब्ला अननाय बोर बिदिनो सनमान बेफोरबायदि होनाय। खौसो जोंनियाव बांसिन ओ गुरुतथ' होनायखौ नुनो मोनो आरो मानो होनबा जोंनियाव बैफोरबायायदि अनथुबफोरा जोंनो सरासनस्रायैबाबो जों लानो हायो नाथाय बैदि सनमान होनाय जाय सनमान होनाया जोंनि ओ जोंनि। जिउ थासान्दियाव ओरैबायदि मोनसे गुन हाबनानै थाहैयो जेराव ओ माने बेफोरबायदि सनमान होनो गोरों सुबुं एबा मानसिफोरखौ जोङो मा बावा आरो ना माने बेयो ओरैबायदिमोन बेफोरबायदि साननानै थाबाय थानाय। थायो। बेबायदिनो जोंनिया बिदिनो। न'खराव फुजा होखांनायनि उनाव ओ गाबागाव नुयोनो जयैनो गामिनि गार्जा जोंहा मोदाय होग्रा गारजा थायोना। बेफोरबायदि गारजा सालियाव। हाय थांनानै गामिनि बयबो खाम सिफुं बिदिनो बैसागुफोर रंजानायाव मा मा लायो बेफोर ओ आइजें आइलाफोरखौ लानानै फुजा होयो आरो। फुजा होनाय समाव गामिनि बयबो बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बयबो थांनानै बिदिनो गामिनिजों सनमान लालायो बोर लालायो खुलुमलायो बिनि उनावहाय न' न' रंजानानै सोरनिबा न'खराव बोर होनोसै आरो माखासे खायफाया जेनेबा से थारिकयावथ' जों माग गैयानालाय बिदिनो न' न' मोसौ होनानै रंजानानै माने रं जानाय लाबोयो आरो गामियाव दु खु दाहा बावगारनानै गावजों गाव बैफोरबायदि एना एनि हेंथा हेंथि सानलायनायखौ उम बावगारनो होननानै बेबायदि ज' ज' ओंखा रो न' न' हाबनानै मोसायो आरो। बिनि उनाव आव नैथि सानखालिनिफाय जेनबा जोंनियाव जौ बिदिनो न' न' हाब नानै मागिनाय बेफोरबायदिया गावबा गाव बोराय बुरै बुरै बोरै बुरि ज' सेंग्रा सिख्लाया सेंग्रा सिख्ला ज' गथ' गथाया गथ' गथा इ ज' बिबायदि मानगियो आरो। बिदिनो बिनि उनाव दङ जोंहा आमथिसुवा फोरबो ना। आमथिसुवायावथ' जोंहा जेन'बा सुवानि दिन सुवानि सान होनानै बेफोरबायदिनो ओ माखासे खामानिखौ मावनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोङो फुजा होनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोननाय नङा आरो बाथौआव बा मन्दिराव बेफोरबादि हाबनायखौ नुनाय नु मोनना नुनो मोना। बिनि उनाव जोंहा गामियावहाय ओ आमतिसुवा खालि बयबो गामिनि जयैनो ओंखारनानै माखासे मैला जानाय एबा बिफां लाइफांजों बुं उम हाग्रा बंग्रा बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जेनबा लामाफोरखौ फोसाबो। बिनि उनाव ओ माखासे सेंग्रा बोरायनि खेला होयो जेन'बा सेंग्रा बोरायथ' नङा बिदिनो फुटबल खेला बादायनाय होयो। एबा बिदिनो माखासे फिसा फिला खामानि मावनानै लायो आरो जाहाथे बे दिनाव ओ साबफा खालामनानै दोननो हानायफोरबायदि। बिनि उनाव जयैनो खाजा जायो बेफोर -' बेफोरबायदि आरो ओमफाय दङ जोंहा मा मोनसेया ओ खाथि फोरबो काति फोरबोखौथ' जोंनियाव गुबुन हारिनिखौ ओ मा मा मा दानावमोनलाय जोंनियाथ' आघोन दाननि से खालाराव ओ फालिनायखौ नुनो मोनो जोंनिथिंजाय मानि ओ लाम न'नि लांगोनायाव एबा माइ फोथारावहाय जोंहा जाहाथे माइया गोरलै माइ जेनेबा गोरलै ओं खारनाय टाइमाव एबा बिबार लानाय टाइमावहाय जुदि बेफोरखौ एम्फौफोरा दाजाथों बा माइआ मोजाङैनो बिदां हरथों एबा फसल होथों बेफोरबायदि ओ फोथायनानै जोंहा जेन'बा थालिर लाइखङआव नङाबा थाइगिरनि गांखंआव थाइगिर बिखङाव ओ आलारि बाथि सावनानै गनसायाव थाव फुननानै बैफोरबायदि माइखौ एसे बोहो माबानानै फैनाय जायो आरो माइ बिदांफोराव थाव फुननानै फैनाय बायदि खालामो आरो। बिनि उ दं जोंहा जोंनिथिंथ' आघोन एबा मायनाव फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोना जोंनिथिं मागो दमासिखौ फालिनायखौ नुनो मोनगोन जाय दिनाव जोंहा माग दाननि सेथि खालारावहाय मा खालामो फुङावनो सिखारनानै बैफोरबायदि जेन'बा हासिब सुवा थायो जाय जोंनि थाखाय खामानियाव नाङै बेफोरजों लोगोसे गोबोरखि गोबोरखि मोसौनि खिया गोबोरखिया बेफोरखौ मोनसे लायाव जमा दोननानै लामा सेराव गारहैनायखौ नुनो मोनो आरो आं ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोंहा माइ दोनग्रा बाख्रि न' बे बाख्रिखौबो जोंहा माने माने फुङावनो सिखारनानै जेब्ला जोंना दाउसिन दाउलाफोरा सिखारा एबा गाबनायखौ खोनाया बे टाइमावनो सिखारनानै गोबोरखिजों एबा हा एसे होनानै लेथ्रोनो लेथ्रोनानै दोनो आरो जाहाथे माइआ खम दाजाथों माइ आबाद एबा जोंनो माइआ जेनेबा बाख्रिनिफ्राय एसेबां खम दाजाथों जै जेसेबां दं बेसेनो थाथों बेफोरबायदि साननानै एबा बेफोरबायदि फोथायनानै मोनसे नेम खालामो। जाहैबाय जेनेबा सोरगिदिं बाख्रिखौ सोरगिदिं लेथ्रेयो बिनि उनाव जोंहा मा खालामो गय बिफां जेनेबा फिथाइ थायग्रा बिफांफोराव जिगाबनि जेनेबा जिगाबफोरखौ जेनेबा सानानैहाय दुरुं फोरखौ गानहोनाय बायदि खानानै दोनो आरो आं माने एथबां मानि नोजोर होनाय जाया थेवबो बेफोरखौ नु आं जाखिनि नुबोनाय बेखौ नोंथांनो फोरमायना होबाय।
औ
नोंथांमोननिथिं आरोबाव मा मा जेनेबा फोरबो फालिबावो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
आङो जोंनि सिं मा आयसा हमनो हाला आङो मानोना आङो जों गामि ओनसोलाव थानाय जाया आरो ना माबा एसे टाउन टाउन‌ ए जायाव थानाय जायो। बारा बारा एसां हमाबावनो हमनो हाला आङो जों मानिनायाथ जों थांबा बे आमथिसुवा एबा बैसागु बिखौ बिखौ आरो ख्रिस्टमासखौ आं हमनो हायो जे सोर मोननै गाना मेन मेजर मानिनो मानिनाय जायो आरोना
औ औ औ ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय खृस्टमासआ जेरेखम माबा इम्परटेन जोंनि थाखाय जेनेबा हिन्दुफोरनि थाखाय जोंनिया जेनेबा मायनाव बरायनाय बैफोरबायदि खेराइ गाजा बेफोरा जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट आरो जेनबा माने गावबागाव धर्म जेनेबा गावबागाव धोरोम जेनेबा गावबागाव सिबिनाय बिदिनि सायाव गोलैबाय जेनेबा जाय जायखौ फोथायनो हायो फुजिनो हायो बेफोरनि सायाव गोलैयो नालाय।
औ